औ हेल'
औ खोनादोंना नों
औ औ खोनादों
नोंथाङा मा खालामगासिनो दा
आङो दा दंथ'यो ओरैनो जिरायनानै
औ मोनानि साहाफोर लोंखांबाय नामा औ आंबो ओरैनो जिरायनानै दङ दा मोनानि
औ
अ
ओ जोंनि सावरायनां आयदाया नोंथां
ओ जोङो बर' लाइमोन फोरनि सायाव रायलायनो गोनां नामा नोंथाङा?
औ नंगौ।
औ जागोन दे नोंथाङानो जागायग्रोदो बिदिब्ला
बर' लाइमोन लाइमोन होनोब्ला जोंहा औ मा बुङो जोंहा मोनसे बाथ्रा दं ओ दिनैनि लाइमोन दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि नोगोरारि होननाय। ओ बेजोंनो जोंहा सोमोन्दो लानानै ओ रायलायलांनो हागोन।
औ औ।
ओ औ नोंथां हेलौ। औ। खोनादों ने नोंथाङा?
औ खोनागासिनो।
औ ओ जोंनि लाइमोनफोर माबोरैहाय ओ दासान्दि माबादि सोलिदों सिगां माबादिमोन आरो इयुनाव माबादि जालांनायनि हागौ बेफोरबादि बाथ्राफोरखौ जोङो एसे सावरायनो नामा?
औ जागोन सावरायजागोन।
औ। ओ। दानि मुगायाव ओ लाइमोनफोरा फरायनाय बिथिङाव गोबांफोरा दावगालांदोंबो आरो गोबांफोरा फावसायदोंबो। बे मोनसे जोंहा बिथ थिं फैनानै
औ औ।
औ। ओ। बेबायदिनो जोंहा मोनसे ओ बाथ्राजों जों रुजुनो हायो दिनैनि लाइमोनानो गाबोननि नोगोरारि। ओ जोंहा ज जोंनि बे लाइमोनफोरा जेब्ला मोजां आखल आखु दानिफ्रायनो सोलोंगोन आरो मोजां लेखा फरा सोलोंनानै थांगोन अब्ला बिसोरनो बिथांमोनानो बै मोनसे समावहाय ओ बे हादोरखौ दैदेनहैगोन। सोरबाया फोरोंगिरि सोरबाया इन्जिनियार सोरबाया डाक्थार बेबायदिनो जाहैगोन आरो जोंनि हादोरखौ सालाय हैगोन आरो नाथाय जेब्ला। जोंनि बे लाइमोनफ्रा गाज्रि लामाजों। हान्थिनो थाखाय सिगांगोन अब्ला बै मोनसे समाव जोंनि हादोरा हादोर दैदेननो थाखाय। मानसि थाहैनाय नङा आरो गावजों गाव औ गावजों गाव मानिलायि सनमान होलायि। बेफोरबायदि जाहै नालाय। औ हादोराव मोनसे दिसिप्लिन गैयि बेबायदि थासारि फैनायनिबो चान्स
औ औ।
औ।
दा।
औ बुं नोंथां।
औ आथिखालनि लाइमोन बे जे लामाजों आगान सुरलांगासिनो बेफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो। आथिखालनि लाइमोनफोर फोराहाय ओ जोङो बुंनांगोन बांसिनानो माने मोजां लामाजों आवगायलांदों आरो गोबांआनो माने गाज्रि लामाजोंबो थांनायखौ नुनो मोनदों। दा बैफोर लाइमोन फोरानो जोंनि इयुन नङा होमब्ला? ओ जोंनि इयुन समावहाय दा लाइमोनफोराहायनो ओ जोंनि समाज खौ जोंनि हारिखौ जोंनि हादरखौ दैदेननायनि बिबान दङ बिथांमोनहानो दा बेफोरबायदि खोथाखौहाय लाइमोनफोरा दानि समावहायनो जुदि साननानै गाव गावनि फरायनाय हाबाफोर औ मोजाङै मावफ्लुङोब्ला हाबाफारिखौ जोंनि फरायनायखौ ओम ओ सिगाङाव दोननानै जोङो गाज्रि मुवा बेसाद बाहायनाय गाज्रि नुथाय नायनाय ओ गावनि सम खौ ओरैनो थांहोआलासे फरायनायाव सम होनानै जोङो।फरायोब्ला जोङो उन समावहाय जोङो गावनि समाजनि हारिनि खामानि मावनो ओ हागोन आरो लाइमोनफोरनाव थानांगोन जे ओ गाव गावनि ओ मा होनो मावनांगौखौ समाव मावनांगोन आरो बिसोरबायदि आ गुबुनफोरबायदि माने गोजौ थाखोसिम दावगालांनो नांगोन बेखौ बिसोरो साननांगोन बिसोरनाव माने साननाया थानांगोन जे जोङो जोंनो इयुननि जोंनो साफा साफा सुबुं जागोन जोंनो हारिखौ दैदेननांगोन जोंनो समाजखौ सिबिनांगोन होननानै माने बिसोरो साननो अब्लासो माने जोङो बेफोरबायदि उन समावहाय ओ दानि लाइमोनफोरनिफ्राय जोङो मोजां फिथाइ मोननो हागोन आरो
औ नंगौ।
औ दा ओ आथिखालावथ' लेखा फरा फरायनायनि बिथिङाव नायोब्ला बा सोलोंथाइनि बिथिङाव नायोब्ला गोबां बिथिङा दावगाबाया ओ रावबो बेबायदि ओ मेट्रिकफोर होआ लाखिनो थालिया गोबां आनो होयो आरो आ थिखालाव एसेबांबो गोरिब गैद्रायला जोंनि बर' समाजावहाय एसे दावगाबाय जेखौ फरायनो होनो हालाय लायि बेफोरबायदि थासारिया जोंनि बर' समाजावहाय गैलिया। दा बिमा बिफाफोरनि एसे बेवहाय नाजानाय नांगोन बिमा बिफाफोराबो गावनि फिसाफोरखौहाय माबायदि फोरोङोब्ला मोजां जागोन बेफोरखौ बिमा बिफाफोरा ओ फिसाफोरनि सायाव नोजोर होनांगोन आरो औ फिसाफोरनि बिनाय मानिखौ माने ओ होजोबनो ओ थिरांथा लायोबाबो जानाय नङा। जेरैबायदि जाय बुस्थुफोरखौ होयोब्ला फिसाफोरा मोजांनि लामायाव फैगोन आरो जाय मुवाफोरखौ बाहायोब्ला बा होयोब्ला गावनि फिसाफोरा ओ गाज्रि ओ लामायाव थांगोन बेफोरखौ जोङो नोजोर होनांगोन बिमा बिफाफोरा बेफोरो बिमा बिफानि गाहाय बिबान।
औ नंगौ
औ
बिमा बिफा ओ समाज नि गेदेर गोलाव आरो बेफोरबायदिनो ओ फोरोंगिरि बिथांमोन बायदिनियाव सायाव थाहैबाय बिबाना।
औ औ बिथांमोननि बोसोनफोरखौहाय जोङो फालिनो नांगोन। ओ जेब्लाबो जोङो सानो गुरु फोरोंगुरु ना फोरोंगुरुआ जोंनो जेब्लायबो मोजां गियानखौ माब्लाबाबो जोंनो ओगाज्रि बेफोरबायदि गियानखौथ' होखाया आरो न'नि बिमा बिफाफोराथ' जेब्लायबो जोंनि इयुननि मोाजां मोजां फिसानि मोजांखौनो सानो। बेनिखायनो माने गाव गाव एसे नाजानाय थानांगोन आरो बेयावहाय दा जोङो समाज नि सुबुंफोरनि बुंनाय खोथाखौबो जों जो मानिनानै लानो हानांगोन। ओ गाज्रि मावनायखौ नुयोब्ला गाज्रि मावदों होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गनायनानै लानांगोन आरो बेनिफ्राय सुद्रायनो थाखाय जोङो नाजानांगोन ओ जुदि जोङो गाज्रि मावनायखौ नुनानैबो ओ बुंनायाव गाज्रि मावनाय खौ नुनायाव बुंनायाव जोङो उल्था उल्थायै बिसोरजों बुंफायोब्ला जोङो जानाय नङा। अख्रा खालामोब्ला जोङो जानाय नङा
औ नंगौ।
औ
ओ सिगाङाव जेरैबायदि मानियोमोन उन्दै समाव ओ सिगाङाव जेरैबायदि ओ गेदेर गोलावफोरनि बुंनाय बोसोनफोरखौ फालिनाय जायोमोन नाथाय दानि आथिखालाव एसेबां मानि बेबायदि फालिनाय मानिनाय मान होनाय बेफोरखौ खम नुबोनाय जादों दों आरो नोंथाङा बिनि सायाव मा बुंनो सानो?
औ आथिखालाव एसे गाव गावनो माने उदांस्रि लुबैयो गावनो गावखौ रोंजोब्बाय होननानै सानो ना? दानि जुगनि ओ लाइमोन। फोराहाय गावखौनो एसे देरब्लानो माने एसे सोलोंथाइ मोनोब्लानो गाव गावखौ गावनो आथिङावबो संनो हाबाय बायदि मोननानै लायो बिमा बिफानि खोथाफोरखौ खोनासंनो नागिरा बिथांमोनहा आङो बेबायदिनो गावसोरनि गोसो गोसो बायदियै माने खामानिफोरखौ मावनो लायो जेरैबायदि बिसोरो निसाफोर लानाय हाबाफोरखौ मावो उन्दै बैसो सोयावनो अब्ला बिसोर निसा लाबाय थायोब्ला बिसोरो मोजां पजिटिभ ना पजिटिभ खोथाखौ बोरै साननो हानो औ बिसोरो बिमा बिफाजों मोजां साव सावरायलायनाय गैयाब्ला मोजां खोथाखौ बोरैहाय साननो हानो नङा होमब्ला
औ नंगौ
औ जोंनो लाइमोनफोराहाय ओ मोजां इयुनाव सा जे सानो बा जाफुंसार जानो थाखाय जोंनो गिबियावनो नांगोन सोलोंथाइ। दा सोलोंथाइ खौनो जोङो ओ मोजाङै सोलोङाब्ला फरायसालियावनो जोङो मोजाङै थाङाब्ला फरायसालिनि थांनाय मुङाव जोङो कलेजाव थांनाय मुङाव जोङो ओ गुबुन जायगायावसो आदामारि हैयोब्ला ना? गावनि गावनो गावनि जिउखौ ओ माने फेलें खालामना नानै लानाय बायदि जायो बेफोरबायदिया। गावनि मावनांगौ समाव गाव ओ मावनानै लानांगोन जेब्लाबो गाव गियान आरजिनाय समाव गियान आरजिनांगोन नङाब्ला उनावहाय माने उन दाहा खालामनो नाङो।
औ। थांखांनाय समाव फैफिनना होननाय बायदि
औ नंगौ नोंथां।
औ।
दा आरो बेबायदिनो आथिखालावथ' गोबां जौगाबायानो होनना बुंनांगोन हो? जोंनि समाजखौ सिबिनो था नाय गोबां औ गेदेमा सुबुंफोर उजि बाय नैबे नैबे मुगायाव।
औ नंगौ।
औ दा आरो ओ जोंनि नैरोजानि मायथाइनि नैरोजा बा आरो नैरोजानि उननि ओ माने लाइमोनफोराहाय एसे ओ माने ओ गाज्रि खामानिफोरखौ बा गाज्रि लामा लानाय बो जों नुनो मोनो। आरो खायफा खायफाहा बे गाज्रि हाबानि बै सोरबा सोरबा ओं बैसोजों लोगोसे उदां जादों आरो खायफा खायफाहा ओ बैसोजों जोब्बो गोरोब फानो हायाखै समजों गोरोबफानो हायाखै बिसोरबायदिया गावनि जिउखौनो फेलें खालामनानै लादों। गाज्रि लामा लालां दों। ओ गोबां गोजान गोजानफोरावहाय ओ खामानि मावनो थांलाबायनानैहाय माने सोरजोंबा बुथार जानाय बेफोरबायदि जाथायफोराबो जोंनि ओ गेजेराव जाबाय थायो आरो।
औ बेबायदिखौ नुयो।
औ। ओ बेबायदिब्ला ओं दिनै जोङो जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबजासिगोन ना?
औ औ नोंथां।
औ समाबो जोंना जानानै फैबाय नालाय। ओ जोङो उन समाव माब्लाबाफोर सावरायफिनसिगोन बेनि सोमोन्दै।
औ जागोन जों उनावहाय सावरायफिनगोन।
बिदिब्ला दोनथ'बाय।
औ नोंथां गोजोन्थों।
औ।